औ हेल' ।
हेल' ।
अ नोंथां खोनादों ना? औ मा खालामगासिनो नोंथाङा?
आंथ' नै जिरायना दंथ'यो नोंथां ओरैनो ।
औ जेरावबो थाङाखै नामा नोंथां?
गैया थांनाय जायाखै बिराद गरमनाा बोथोरा ।
औ नंगौ नोंथां बिराद गरम बोथोरा ।
औ औ नोंथाङालाय मा खालामना दं दा?
आंबो नै जाखांनानै ओरैनो जिरायना दङ नोंथां । दसे सावरायलायनो साननानै औ नोंथांखौ खरबावबाय आरो ‌।
औ सावरायजागोन ।
औ दानि बोथोरफोरावनो सार सावरायनोसै नामा नोंथां?
जागोन जागोन सरायजागोन ।
औ दानि बोथोरफ्रा माथो गरमनिफ्राय गरम जाबोगासिनो माथो नोंथां । गोदोथ' बिदि नङामोन । गोदो जोंफ्रा लामा सामानि दंफांफोराव सायाफ्राव जिरायनानै थानो मोनोमोन माथो दा दंफांफोर होनुला नोंथां ।
नंगौ नंगौ। दा गोबां खमायलांबाय नङा होमबा दंफां लाइफांफोरा गोबां खमाय ओरैजाय फारसेथिं बिफां लानाय बिफां गैयिनि थाखाय बिदुंफ्रा बारानिफ्राय बारा जाबोबाय दा बिनि जाहोनावनो फारि अहा हानायाबो खम जाबाय नङा होमबा?
नंगौ नोंथां।
बिफ आरो ।
बे बे बेफोर अखा हानायनि गुबै जाहोनानो बे दंफांफोर गैयिनि थाखायनो हाला नामा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ बेनो आंथ' बेखौनो सानो नोंथां ।
उ
गोदोनि समाव जोङो न'फोरनि साखाथि फाखाथियावनो बेसेबा गिदिर गिदिर दंफांफोर थायोमोन
औ
दा बेफोरखौ गैला दानफाय दानफ ओमफ्राय ओरैनो गोदोथ' साव ओरैनो दानफायनानै सावना गारनाय बन दाननानै फाननाय बेफोरावनो थांजोब्बाय नङा
औ नोंथां नंगौ लोगोसे अर सायनायफोरा आरो गो दंफां दानै दानाय दंफां गिदिर गिदिर औ । दा बेनि अनगायैबो जों बेखौबो नुहुरो जे जोंहा दंफां गैयाबा मालाबा समाव जोंहा न'बो दु लुनो हानाय नङा जाहैगोनदांनाा नोंथां?
नंगौ जागोन जोंनि बर'फोराथ' न' लुनाय होनोबा बिफां लाइफां बे दंफां औवाखौनो बांसिन सोनारनानै न'खौ लुखायोमोन नालाय
औ
नाथाय आथिखालाव एसे सोलायबोबाय अब्लाबोदि आथिखालाव सोलायबाबो जोंनि गासैबो सुबुंफोरानो जे बै गुबुन हारिफोरनि बायदिबा टाउन नोगोर सहरफ्राव गिदिर गिदिर बिल्डिं न लुनानै थानो हानाय बिदि अबस्था जोंनाव गैया आरो जोंनो दंफांखौ नांखाथारगौ।
नोंगौ नोंथां ओंखायनोथ' औ जोंना मा जायो दाना फिसा फिसा दंफांफोरा जुदि न'फोराव दिस्टार्ब होबाय थादोंबा बा खस्थ' मोनबाय थादोंबा दानफाय गारो ना जोंना मानसिफोरा दंफां होनबाथाय माने दानफायनायखौसो सिगांग्रो सानो आरो माने
नंगौ
है एसे साया जाबायलै औ एसे साया जाबाय मैगंआनो रजनाय नंला मैगङानो मोजां जानाय नंला फिथायाइनो थायनाय नंला बिनि साननानै जों दानफायसो गारो ना दा बेफोरनि थाखायनोथ' जोंना जोबलांगासिनो होनना बुंनांसिगोन दा
औ जोङो दंफांखौ दानो फारसेथिं गायफिना जोङो आरो जोङो फांसे बेसेबा मोजां देर बे दंफांखौ गायबाय नाथाय जों दादान गायनायाथ' देरनो थाखाय बुहुद टाइम नांगौ ना।
नोंगौ नोंथां थारैनो औ बेफोरखौ जों होबथाबासो उनाव आरो दंफांफोरा गिदिर गिदिर जागोन मानोना दानाथ' दंफां गिदिर गिदिरखौनो नुनो थांला आरो नोंथां। जोंथिंथ' गैलानो जाय दंफां गदिर
जोंनि स जोंनाथ' दा मा जायो गोदो बिराद मोजां मोजां बिदिनो बेसेन गोसा दं जोङो ओरैनो सावगारनानै माबा फाननानै जोङो लस खालामना लाबाय नङा होमबा जों ओरैनो बाहायजोबबाय नाथाय आथिखालाव जोङो न' लुनोबाबो बे देरफुनाय दंफां गोरलै फिसा दंफांफोरखौ दानानै जों बाहायनाय जायो बै माखसे फुरा गुन सुनाय बेफोरो गोबां जायो आरो।
नंगौ नोंथां थारैनो सैथो दाथ' आरो औ नोंथां दाथ' आरो दंफांखौथ' गायानो खम गायो ओमफ्राय नांगौ रोखोमनि नांगौनि बांसिन काट बायदिसिना थकथा दिहुनला बायोना नोंथां। दा बेफोरनि थाखायबोथ' गोबां दंफांफोरखौम खमायनांगासिनो दङ सानफ्रोमबो दंफां दाननाय सानफ्रोमबो कार्ड दिहुननाय टक्टर दिहुननाय नङाबानोसि
औ औ नंगौ नंगौ
दा बेफोरनि थाखायनोथ' जोंना बिदुंफोराबो बांगासिनो दङ दंफां लाइफां गैयिनि थाखाय अबावबा सायााफोराव जिरायनो सानब्लाबो जिरायनो हाया माने दंफाङानो गैयाबा अबाव जिरायनो होननाय बायदि जायो नङा होमबा
औ नंगौ
दानि दिनावथ' न'नि सायाफोरावसो जिरायो खोमा मानसिफोरा बांसिन
औ
दंफांनि सायाव जिरायनोनो मोनला गोदोबाथ' मालाय लामाफोराव दंफां थायोब्ला दंफांनि सेरायाव बयबो साया जानाय जायगायाव जिरायनानै बायदिसिना खोथा बाथा सावरायोमोन नङा होमबा
औ सावरायोमोन बिदिनो गामियाव मा सोलिदों
रायजो जानायनि बेलायाव सुखु दुखु बिदिनो जों गोबां रायज्लायनानै समफोरखौ बारहोलायनो हायोमोन नङा होमबा
औ दैज्लां बोथोरनि समाव जेब्ला माइ गायखांनानै सान्दुं गोसा जागोन ना अब्लाना दंफां सेराव जिरायनानै बायदिसिना खाजि जानाय ओंखाम जानाय ओमफ्राय माइ गायनायनि गावसोरनि लोगोफोरजों गोबां बाथ्रा सावरायनाय बे बेथ' नुनो थांलाना नोंथां
नुला आथिखालाव नुला आथिखालाव आरो आबाद मावनायफोराबो जोङो बेबायदिनो मेसिन लेभेलाव फैजोब्बाय नालाय बेबायदिनो जमा-जमा होननाय बे मोनसे बु स्थुआनो गोमालांबाय आरो जोंनियाव
नंगौ नोंथां बैफोर-बैफोर समफोरा आं बैफोर बैफोर समफोरा बैफोर नुथायफोराथ' बेसेबांबा मा होनना बुङो बेखौ ओ जोंनि थाखाय बेसेन गोसा सावगारिमोन आरो जुदि बैफोरखौ जों सेभ खालामना दोंनोमोनब्ला नङा होमब्ला औ दानि गथ'फोर फैबाय थानाय गथ'फोरखौथ' बेफोरनि बागै जेबो मोनथिनाय नङा माने गोदो जे बिदि औ बिदि माइ गायनाय समाव औ ज' लोगो जानानै जे रायजलायोमोन बिमा- बिमाफोरा फिसा फिसाफोरा नङा होनबा औ-औ बिफाफोरा औ दानि दिनाव बिसोरोथ' बेफोरनि बागै जेबो सानाय नङा नोंबा नों आंबा आं बिदिसो जाबोगोन आरो औ दानि गथ'फ्रा औ
गोदो जोङो बेबायदिनो दंफां साया फोराव जिरायनानै हमना ला बिमा-बिफाफ्रा बिदिनो मोजां-गाज्रि ओनसोलनि रायजो जानायनि गोबां खोथा रायलायबाय आरो फारसेथिं जोङो उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बेफोरावनो दंफां सिंफ्राव गोबां जमा-जमा गेलेयोमोन
औ नंगौ नोंथां बायदिसिना खेलाफोरखौ आ जिरायनानै गेलेयोमोनथ' आरो दंफां औ-औ सिफांफोरावहाय
अन्थाइफोरनि गेलेनाय औ आरो बिदिनो नारें खारजि जानाय थाइजौ खाजि जानाय
औ बैफोरबायदि औ नंगौ नोंथां बैफोरबायदि माने मा होनना बुङो टेक्न'लजिनि दिहुननाय फेनफोरनि सिंफोराव थायालासिनो दंफां साया-साया औ थानानै औ मिथिंगानि बारहावाफोर खौ लानानै जोबोद मोजां जायोमोन आरो माने
मोजां जायोमोन आरो बेबायदिनो जोङो मालाबा जमा जिरायनाय समाव बारफोर फैबाय बायाबा बार बारनायफ्रा खम जायोबा जोङो बै गोदोनि समावथ' गय दुनायखंफोरखौनो गिसिब बानायनानै गिसिब सिबनाय जों गोबां मोनोमोन
नंगौनो
औवाजों हेबनाय गिसिबफोर बेफोरजों बार सिबना लानाय आरो माखासे गोदोनि जाय बर'फोरनि गेजेराव सोलिबोनाय जेनेबा मुसुरनानै लेंहरबा बार बार नाय गोबां सोलिबोयोमोन आरो बिराद मोजांमोन नङा होमबा। औ बिराद मोजांमोन‌।
बाथा रिउ रिउ होनलायनाय गोबां दङमोना औ औ औ बेफोरो माने मोनफा मोनफा जोंनि थाखाय बेसेन गोनां सावगारिलै नोंथां।
औ औ नंगौ थारैनो औ
उम जोंहाबो बुंनो हानाय मोनसे ओम थाहैबाय आरो बाथ्रा जेनेबा जों गोदोनि औ समाव गोदनि समाव बिदिमोन होननानै
औ जों एसे मोनबोबाय नालाय। जोंनि समाव जों एसे मोनबोबाय नालाय नाथाय आथिखालनियाथ' बेफोरखौ जेबो मोनथिनाय नंला।
औ औ
फेननि सिङाव थानानै बिसोर जेबो मोनथिनाय नङा। जोंहा बै समावहाय जों औ आखाइजों बानायनाय औ नोंथां दे बुं‌ दे बुं नोंथां।
गोदोनि समाव जों ज'मा ज'मा थानाय नै दाथ' बिदिया गैला नालाय सार।
औ
गोबां गावबागाव जाबाय जोंनि गेजेराव सुबुंथिया गोमालांनाय बायदि जाबाय आरो जेनेबा।
नंगौ नोंथां।
औ सोरबाबा गोदोनि समावथ' जिरायनाय बाजिनो सोरहाबा माबा मोनसे राहा गोथे जायोबा सोरबा बायदि रायलायनाय बाजिनो माबा मोनसे राहा खोन्थाना होनाय बेबायदि आरो गोदोनि समावथ' रायजो जानायनि बेलायाव सोरनावबा दं सोरनावबा गैया बिदिनो गोबां जायोमोन ना‌ दिनै सोरनावबा थाव सुंख्रि दं सोरनावबा गैया बेबायदि रायजलायनायनि गेजेरजों जेनेबा अनलायनायनि गेजेरजों जाहानाव दंथ'यो हावलाद लांथ' उनाव जों बेबायदि रायलायनायफ्रा आरो हरलायनाय मदद होलायनाय बिराद मोजां जायोमोन आरो जेनेबा
औ नोंथां गोदोना जोबोद मोजांमोन माने बावगारनो हायि समफोर आरो गोदोनि सम
औ औ नंगौ
नाथायबा दा बैफोरनि थाखायनोथ' गोदोबो दंफां दानफायबाय दानफायबाय नाथाय दाबो दंफां दानफायै दानफायै माने बिदिनो माने मिथिंगाखौ एसे गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिनआव लाबोगासिनो दङ आरो
औ औ
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बैफोरनि जेनेबा बेफोरबायदि जानायनि जाहोना मानि थाखाय जादों जेनेबा
ओरैनोथ' बे दंफां दाननायनि जाहोन होनना बुंबा। जोंनि बर' समाजाव बर'फोरा गोदो जेनेबा दंफां दाननानैबो जिउ खुङोमोन नङा होमबा जायखौ जोङो दंफां दानग्राखौ बर'नि गेजेराव दा बादारि होननानै मिथियो
औ
दंफां दानग्रा सुबुंखौ बेबो बे सोदोबजोंनो जेनेबा बर' फ्रा गोदो रायजो जानायाव न'खर सालायनो थाखाय जिउ खांनो थाखाय दं फां दानानैबाबो फाननानै सोलियोमोन बेखौ जोङो बुजिनो हायो आरो मिथिनो मोनो बेबायदिनो गोदो जोङो आबाद मावनायजों लोगोसे न'खरखौ सालायनो थाखाय जोङो बेबायदिनो दंफां दाननानै गोबां गावखौ दैदेनबोदोंमोन बेबायदिनो दंफां दाननाया बर'फोरनि गेजेराव आरो जों मोनथियो जेने बा बर'फ्रा गोदो हादान जायोमोन जेनेबा। मोनसे जायगायाव थाथिनानै जिउ खाङामोन रायजो जायामोन जोङो। मोनसे बहाबा ओ गोदान हाफोर ओंखारदोंबा गोजान जायगाफ्राव थाङै थाङै जोङो रायज्लाहैनाय। औ बेबायदिनो आबाद मावनो थाखाय जोङो हा गोदान नागिरनाय।
औ।
गुदि गुदि थानानै हाग्रा बंग्रा थानायजों रायजो जानाय ब बेफोरखौ जों मोननो हायोमोन नालाय नाथाय आबाद मावनोबाथ' जों जायगाफ्रा लांदां जानांगोन नालाय। बेफोराव जोङो बैफोरबायदि गिदिर गिदिर दफांफोरखौ दाननानै ओरैनो सावनानैबो गारबोबाय सिगांनि समफ्राव बेबायदिनो जाबोनायखौ जों बुंनो हायो आरो।
नंगौ नोंथां थारैनो लोगोसे। बैफोर हाग्रा बंग्राफोरखौ एवस्रांनायनि गुबै जाहोननि थाखायनो जायो होनना बुंनांसिगोन नङा होनबा। हाग्रा बंग्रा एवस्रांनायजों लोगोसे जुदि मोनसे दुब्लियाव दुब्लिनि गेजेराव दंफां थायोब्ला बेखौ दानफायनाय दानफायगोन सो नांगोनना नङा होमबा नोंथां बे गेजेर औ मोजां जानो। उम उम। दा मैफोरनि थाखायनोथ' आरो दा गोदोथ' दंफांखौ दानफायबाय दान फायबायाय नथाय गायफिननो रोङासै। बेफोरनि थाखायबो आरो मोनसे गोरोन्थि आरो गोरोन्थि जानानै फैबाय आरो लोगोसे आंबो सानो। बैसोर सानदोंमोन जे दंफांखौ दानफायनानै गायफेरनायाबाबो जेबो जाया बिदि सानोमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा माने बांद्राय फोरोंथायाइ गैयिनि थाखायनो गाव बेफोरबायदि सानस'नो हाया। जायोमोनदां आं सानो आरो नङा होमबा नोंथां।
आरो बिसोरो जेनेबा सिगांनिफोरा उनाव मा जाहैगोन बेफोरखौ एसेबां साननो हा स'वआोन नालाय मानसिफ जेनेबा
बुंनो थाङो औ।
बेबायदिमोन आरो।
बेफोरनि थाखायनो माने जोबनायनिफ्राय जोबला लांगासिनो दङ आरो माने जाफिननाय बेफोर गैया आरो जायफोरबा फांसे फांनैं फांसे फांनै दंफां थालांबाय बेफोर फोर गाव हारसिंनो बेगरनिफ्राय रुजुनाय बा दानफां दानफायखांनायनि दंफांनियावनो आरो गाजा अरनानै ओंखारनाय बेफोरबायदि होनना बु